औ औ खोनादों।
औ
नोंथांजों फंनैसो
औ
सावरायनो होननानै
औ औ थारैनो
जोंनि सर समाजाव जोङो मा मा न'खराव मा मा बायदि मावनाय दांनाय बेफोरबायदिनि सोमोन्दै एसे
दा बर' समाज दांनाय होननानै बुङोब्ला जों बायदि रोखोमनि मावना दांना संसार जाबोनायखौ जों नुनो मोनदों आथिखालनि जुगावबो आरो गोदोनि जुगनिफ्रायबो जों नुबोगासिनो दङ। दा खामानि मावनाय होननानै बुङोब्लाथ' जोंहा ओ थांनानै थानो थाखाय थांनानै थानो थाखाय एबा संसार जानो थाखाय गोबां खामानि
औ